हेल'
हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ औ आं माने नोंथांजों बे फरायनायनि सायाव जों फरायोब्ला माने मा मा मुलाम्फाफोर मोननो हायो बेखौ रायजलायनो साननानै फन हरदोंमोन आरो। नोंथाङा फ्रि ना दा?
औ औ फ्रि
औ रायलायनो हागोन दा बिदिब्ला?
औ हागोन ओ होनबालाय नोंथाङा एसे फोरमायनो नै होदो माबायदि
ओ माने जेनेबा फरायनाय बुंनो थाङोब्ला आथिंखालनि जुगाव गोबां गोनां जानानै फैबाय जेरै फरायनाय गैयाब्ला आथिंखालनि मुगा आथिंखालनि जुगाव दा खामानि दामानि मोननो थाखाय जों गोबा गोबां गोब्राब जायो दिनै फिसा फिसा खामानिफोरनि थाखाय जों जोंनियाव सोलोंथाइफोरखौ बियो बेनिखाय आं सानो बिनिखाय आं सानो फरायनाय बा सोलोंथाइया मोनसे जोंनि जिउआव खोब गोनां जानानै फैबाय होननानै आं सानो आरो।
हेल'